हेलौ
हेलौ
औ औ खोनादों।
औ
औ
आं नोंथांनाव मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ
नोंथाङा रायज्लायनो सम दङ दे
औ सम दं।
औ आङो औवानि बाहायथिनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों सिगांनाय जादों।
औ
ओ नोंथां औ नोंथाङा मोनथिगौ औवा होनना बुङोबाथ' गोबां रोखोमनि औवा जों मोननो थाङो नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ ओ जोंनि राव सायावनो आं होननोसै जोंनियाव बिजलि औवा मोननो थाङो। जोंनियाव
अ
जाथि औवा नुनो थाङो इनिफाय खरा औवा मोननो थाङो बेबादिनो भुरका औवा मोननो थाङो। बेबादिनो गोबां रोखोमनि औवा मोननो थाङो। ओ नोंथांमोननिथिंजाय ओ मा मा औवा मोननो थाङो बुंजागोन नामा?
औ जोंनिथिं माने रावखौन अबसे माय बेलेगहै होननाय जायो आरोना जोंनिथिं मानो होनब्ला जायगा लायना जायगा गुबुन गुबुन होनोना ओ बेखायनो जोंनिथिं औ बुङो जे ओ जोंनिथिं मोननाय जायो माने औवा भुरका होननानै बुङो औवा फेन्दा बेफोरबादिनो आरो
आरो बेबायदिनो दंखौमोन आं नामफोरखौ एसे बावगारबाय।
औ नंगौ ओ नोंथाङा मोनथिगौ ओ जोंनि न'खर संसाराव संसार जाबोनाय समनिफ्रायनो जोंनिया औवानि बाहायथिया सोलिबोबाय थादों नङा होमबा?
औ नंगौ अ
दा जों गोबां रोखोमनि जों औवानि बाहायथिखौ जों मोननो थाङो जेरैहाय जोङो ओ जेखाइ जेखाइनिफ्राय लानानै खबाइनिफ्राय लानानै नङा होमबा? फल'निफ्राय लानानै बेबादिनो जोङो ओम न' बाहायनाय ओ न'आव न' जेब्ला जों लुगोन अब्लानिया न'नि बेरानिफाय लानानै न'नि उखुमनिफाय लानानै जोङो फारफ्रोम बिथिङावनो जोङो औवानि बाहायथिखौ मोननो थाङो नङा होमबा?
औ नंगौ अ
ओ जोङो जोङो जेखाइ गंसे हेबनांबाथ' जोङो आबुङैनो जोङो औवाखौ नांथारगौ जायो दा जेखाइ गंसे हेबनायाव जोङो ओब औवाखौ माबादि बाहायो होनोब्ला जोङो औवानि बाहायनायखौ नोंथाङा नुबाय ना नुवा ओरैनो
औ नुनायाथ' नुदों आं बिदिनो बांसिनानो बेबायदि जो खाइफोरखौ हेबनोब्ला औवानि गोनांथि जायो होननानै आं नुनो मोन्दों।
औ
औ
ओरैनो औवानि बाहायनाय होनना बुङोबा आरोबाव नोंथाङा ओ सेन सेन हनायावबोथ' नोंथाङा नुदों जानांगौ
औ ने नुदों नोंथां।
औ सेन गंसे हनानै दिहुननांबाथाय जोंङो खाथि ओ औवाखौ दानग्रोबाय औवाखौ दानग्रोनानै जोंङो खाथि जिरना लानांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा बेबायदिनो फिसा फिसा खाारथि जिरना लानानै जोंङो औवाया औवाया नाथायबा हले रानाय जानांगोन नङा होमबा?
औ नोंगौ औ
औवा औवा गोरलैयाथ' जानाय नङा बेवहाय बेखायनो
औ
रानाय औवानि गोनांथि जानानै फैयो दा बेबादिनो जों खाथि जिरना लाबाय खाथि जिरना लानानै जोंङो बेखौहाय मोजांनो सैगोन नङा होमबा दा सैखांनानै जोंङो बेखौ स्टेप बाय स्टेप जोंङो बेखौ ओ हेबना लाग्रोनाय जायो माने थामहिनबा खुन्दुंजों फानना लानानै बेखौ हनाय जायो। बा सेनखौ बानायनाय जायो आरो दा बेबादिनो बेयाव ओ थारा थागोन जेखाइयाव जेरैहाय थायो बेबायादिनो बेवहायबो सेनावहाय थायो दा बे रोखोमनि आरोना।
औ
ओ नोंथाङा नुदों जानांगौ औवानि बाहायटिफोरखौथ' जोंङो बेरा होनाय बिथिंफोरावबो बाहायो। बेरायावथ गोबां मैखोम बिफाव लायो। नोंथाङा ओरैनो औवाखौ मा मा बिथिङाव बाहायो होननानै सानबावो?
औ औ नौ नोंथां मा होनदोंमोन?
औवाखौ ओरैनो मा मा बिथिङाव बाहायो होननानै नोंथाङा सानबावो?
औ औवाखौथ' आं नुनायाव गोबां नुनो मोनदों। जेरै जों जेब्ला ननि सोरगिदिं जेवराफोरखौ फैयो अब्ला बेयाव बांसिनैनो औवानि गोनांथि जायो होननानै आं नुनो मोनदों। जेराव जों औवाखौ दाननानै जे जे जेवरा होनांगौ बिनि समान लानानै जों बिदिनो खुन्थिफोरखौ दाननानै लानाय जायो बेनि उनाव आरो बेबिदिनो जे जेवरा खौ जेनेबा लेयार हिसाबै होनाय जायो बिदिनो मोनफा मोनफा बा बे सायाव होलांनानै बेबायदि जेवरा मोनसेया फुल जायो होननानै आं नुनो मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे आरो जों नुबावनो मोनो जे आरो जे जोंनि आगोलनि नफोर जों लुयोमोन। आरो जों दाबो नुनो मोनो जे गोबां न'खरावनो जों दाबो नुनो मोनो। जे औवाजोंनो बानायनाय न'आव गोबां सुबुंफोरा दाबो थायो गामियारि ओनसोलाव आं नुनो मोनदों जे बे बेफोरखौ बानायनायाव गोबां औवानिनो गोनांथि जादों आरो बेयाव जेरै खुन्थाफोर बानायो खुन्थाफोर बानायनाय औवाजोंनो बानायो। आरो बेजोंनो बेराफोरखौ बानायनाय जायो। जे बेयाव गासियावबो औवायानो थांजोबदों होनना आं नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जे थिंफोरनि जे खेमसि। बायदि बियो जे बियावबो औवाखौनो नांगौ जायो होनना आं नुनो मोनदों आरो थां
औ नोंथाङा ओरैनो ओ खोनाफेरबाय नामा औवाखौबो ओरैनो ओ बहि बानायो होननाय खोनानो मोन्दों। नोङो लिरनाय बहि जेनेबा औवानिफ्रायनो बानायो होननाय खोनानो मोन्दों नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ।
औ औ खोनादों नोंथां।
दायो ओ दायो जोङो गोबां रोखोमनि औवाफोरखौ जोङो बेबादिनो दानना लांनानै कारखानायाव हैयो आरो कारखानानिफ्राय बेबायादिनो बहि बानायनाय जायो होननानै जों ओ खोनानो मोनदों आरो मिथिनो मोनदों नाथाय मेगनजों नुफेराखै आरोना।
औ नंगौ।
ओ बेफोरखौ बेयो थारैनो जोबोद मोनसे मोजां।